खोनादों ना।?
अ हेल'।
औ खोनादोंंना?
औ नोंथां खोनादो खोनादो।
दा जों ओहम ओ बर'फोरनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हायो नों
जानाय लोंनाय संनाय खावनाय आरो बेयाव संनाय खावनाय नायाव मा मा आइजें आगजु बाहायनाय जायो बेखौबो जों सावरायनो हागोन नोंथां?
औ औ नंगौ।
सिगाङावनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां होनबा जोंनि बर'नि मोनसे जामु बा आदार जोङो बर'नि नि दोरोङारि ओंख्रि माखासे दङ बा जोङो गनायना लानाय बा जोङो मिथिबोदों जों उन्दै समनिफ्रायनो जों बांसिनै सुबुंफोरा माखासे ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो जेरै जों अनलाजों दाउ जों अनलाजों दाउखौ माखासे सुबुंफोरा खोब जानो मोजां मोनो बा आंबो अनलाजों दाउजोंखौ जानो मोजां मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोङो माखासे बर'नि ओंख्रिफोर दं जेरै अनलाजों दाउ आं अनलाजों दाउखौ बुंखांखाबाय बिनि उनाव जोङो सबायजों साम' बिनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ गासै सुबुंफोराथ' मोजां मोनखायो अमाजों बिदिनो आलु माखासे बिथिंफोराव माखासे अमा बेदरखौ जोङो संनानै जानाय जायो माने बेलेग बेलेग मैगंफोरजों जों अमाखौ संना जायोब्लाबो बयबो गोथाव मोनखायो अमा बेदरखौ बिनि अनगायैबो जों नारजिजों अमा बेदर बिदिनो बायदि बायदि बिथिंखौ जोङो नायनानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रि गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दं बै ओंख्रिफोरखौ जोङो माने संनानै जायोब्लाथाय मोजां मोनो जेरै जोङो थास' मा होनो थालिर माबाखौ थालिर फस्ला जेरै जोङो मा होनो फारौजौ जायोब्लाबो गोथाव जायो आरो ओ हांसोजों आरो थालेर फस्लाजों संना जायोब्लाबो गोथाव जायो होननानै जों मिथिनो मोनोबा जों नुबोगासिनो दं जोङो अनलाखो अनलाजों आरो दाउखौ जों माबायदि सङो होनोब्ला जों गिबियावनो जोङो माइरंखौ सुग्रोना लायो सुनानै बिनि उनाव जोङो रुइ होनानै लायो रुइखांनायनि उनाव जोङो दिेंखिबा मा खा मोनसे मिसिनजों जोङो बेखौ माइरंखौ जोङो देनानै अन गुन्दै खालामना लानाय जायो बिनि उनाव जोङो दै दैखौ फुदुंना लायो बा दैखौ जों ग्लब ग्लब फुदुं गोदौखांनायनि उनाव जों अनलानि बै गुन्दैखौ जोङो होनाय जायो होनायनि उनाव माने ओंख्रिया माने अनला ओंख्रि जायो अनला ओंख्रि जानायनि जाहोनाव जोङो मोनबाथाय जोङो अनला ओंख्रिखौ जायो माखासे अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो होनाय नुयो जेरै जोङो हाबा हाबानि माखासे हाथासुनिफोराव जों अन्ला ओंख्रि गैयाबानो अनलाया जाया माखासे आरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिंफोरावबो जों नुनो मोनो जे जोङो हाबाया माने हाबानि समाव माने माबायदि अ अन्ला ओंख्रिखौ होनांगौ बा हिन्जाव गोदाना राननानै होनांगौ नङाबा हिन्जाव गोदाना माबायदि अनलाखौ अनला ओंख्रि देनो थाखाय बा अनलाखौ देग्रोनांगोन ना माबायदि खालामग्रोनांगोन बेैफोरखौ माने नायनानै अन अन्ला ओंख्रिखौ देनाय जायो आरोबा अनला ओंख्रिखौबो संनाय जायो माने हाथासुनियाव अनला ओंख्रिखौ होथारनांगोन जायनि जाहोनाव गोदो समनिफ्रायनो मोनसे बियो दंखायो जायनि जाहोनाव अन अनला ओंख्रि बा हाथासुनियाव होनाय जायो आरो अनला ओंख्रि बिदिनो जोंनि बर'नि हारिमुनि माखासे बा दोरोङारिनि माखासे अनला ओंख्रि दं बा बै ओंख्रि दं बै ओंख्रिफोरखौ जोङो संनांगोन जेरै सङोब्ला आरो मोनसे दङ ओंख्रै आं बेखौ बुंबावनोसै जेरै सबायजों साम' जों सबायखौ माबायदि जायो होनोब्ला जों सबायखौ मोनसे जोङो सबायखौ जोङो एवग्रोना लायो एवखांनायनि उनाव जोङो हुख्रेमो माखासे बिदिनो जोङो सबायखौबो बिदिनो आरो बा साम'खौबो जोङो दैमानिफ्राय जों लायो बा जोङो सोरनिबा मोनबोनाय बा जों बेखौ जोङो बायनानै नानै न'आव लाबोनानै आ साम'खौ जोङो बिदिनो साम गोलाव थायोबा साम लादाय होननायबो थायोबा जों सामखौ मोननै मोनथाम बायदि बायदि जोङाव मोननाय ज जायो जेरै जोङो साम लादाय जों साम ला लोगो जोङो एरखनानै जों सामनि बै सिंनि बेदरखौ जों जानाय जायो बेनि उन खौ जोङो साम गोलाव बै साम गोलावखौ जोङो दान मा होनो खिबुखौ दानसयो बिनि उनाव ओमफाय अ जोङो खुगाखौ मा होनो बिदिनो खुगानि माने माबाखौ दाखोनखौ बोखारनानै जोङो सामखौ जोङो मोजाङै साफायै जों सुनानै जोङो ओ सबाइजों संनाय जायो सबाइजों संखांनायनि उनाव जों बिदिनो आलासि फैयोबाथाय बा नआव जों सं संना जानो थाखायबो जोङो बेखौ संनानै जानाय जायो बिदिनो माखासे जोङो जोंनि बरनि माखासे ओंख्रिफोर दं बै ओंख्रिफोरखौ जों नायनानै जोङो माखा जे गोबाङै जोङो बिदिनो मावनानै जायोब्लाथाय मोजां जायोबा गाव गावबा गाव संना जायोब्ला बिदिनो मोनजायो। आरो नोंथां नोंथाङाथ बांसिनै मिथियो जानांगौ माबायदि ओंख्रिया जोंनि थाखाय मोजां माबायदि ओं ओंख्रि सङो ओंख्रि संनोबा जोङो मा मा गोनांथि जायो जेरै जोंनो गिबियावथ जोङो ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो माखासे गोथाव खालामनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन जोंनो थाव थाव आरो बिजों लोगोसे जोंनो सामब्राम पियास बिदिनो दुन्दिया बिदिनो दैज्लां बोथोरफोरनि थाखाय जों मा होनो मेसें बोथोरफोराव जोंथ दुन्दियाखौ मोनो दाथ दैलां बोथोरफोराव दुन्दियाखौ मोना बेनि अनगायै जोङो माखासे जानाय आदारफोराव गोथाव बा थावनाय खालामनो थाखाय जोंनो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोंनो नांगौमोन गोनांथि जायो जेरै जोंनो मस्ला जिरा बिदिनो पियास बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ जोङो बेदरफोराव होनो थाखाय बा ओंख्रि संनायाव गोथाव खालामनो थाखाय बा आलुफोराव माख से मस्ला मस्लिफोर होनानि थाखाय गोथाव साबसिन खालामनो थाखाय जोंनो बैफोरखौबो नांगौ जायो आरो नोंथां। बिनि थाखायनो जोंनो माखासे मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायोबा जोंनो जोंनि बरनि संनाय खावनायफोराव नांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा जोंनो माबायदि संनांगौ ओंख्रिफोरखौ बिनिफ्राय साबस सिन हामसिन खालामो बा जोंनि थाखाय मोजां माबायदि जायोबा जोंनाव बेमार आजार जायाबा जोंनो संनानै जायोब्ला थाइ बाबायदि संनांगौ बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ आं हानायखिनिखौ बुंसै नोंथां
औ नोंथां औ।
ओ जेनेबा जों जोंनि मैगं गायनायावथ दाना बांसिनानो मुलि हासार बाहायो नोंथां। बिनि थाखाय नफोराव गायनानै जिखि जाया जि मैगं मोनो बेखौ ओ संनानै जायोब्ला आरो मस्ला हारिखौ एसे होनानै जायोब्ला थावखौ नांगौ नांगौ जखानि जायोब्ला जों माने देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो आरो नों थां आंनि थाखाय आरो। जों बाराद्राय मस्ला हारिनि जायोब्ला जोंहा गेस्टिक जायो जम जाया बेफोरखौ आरो। नालाय बेफोरखौ जोङो ओ मुलि होनायखौ जानो जानांगौ जा जायो नालाय जोंनि देहायाव बेमार आजार नुजाथिनाय खौ जों बांसिनानो नुनो मोनो नोंथां दा। बेनिखायनो जोङो सम सम आरो मैगंफोरखौबो जानांगौ जायो नोंथां जेरै अनलायानो जा सबायानो जा आरो खाला दालिखौबो जों सबाय खाला दालिखौबो जों खारै होनानै औवा मेवाइजोंबो जायो औवा मेवाइजोंबो जानाय नुयो आरो खाला दालिजोंनो ओ सोरबा सोरबा साम बो जायो आरो नाबो जायो खाला दालिजोंनो ओमफ्राय बेवहाय ओ खाला दालि खाला दालि संनायावबो बै गंगार दुन्दिया होननाय होयोबाथाय मोदोमसिनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो जों जानाय लोंनायाव गोबां मुलि मुलि होनाय मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया बेमार जालाङो बेनिखायनो जों जोंनि देहाखौ राफोदै लाखिनो थाखाय जों बियामबो खालामनांगौ लोगोसे जों न'आव जिखिनि दख्लासे हायावबाबो मैगं गायनानै जोङो जानांगौ आरो बेनिफ्राय जों बेमारखौ जों बेमारनिफ्राय रैखा मोननो हायो नोंथां आंनि साननायाव
नंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो
उम।
बिदिनो जोङा नोंथां बुंनाय बायदिनो जो जुदि जों गावनि देहाफोरखौ मोजां गोगो देहा लाखिनो थाखायबा जोङो बिदि बिदिनो जोङो मालाबा समाव जोङो गावनि देहाखौ फ्राट फिट खालामनो थाखाय जोङो बियामबो खालामनांगौ जायो नोंगौ थारैनो बिदिनो जोङो मावनायनि बेलायाव बिदिनो जोङो गाव गावनो जुदि मोजाङै संना खावनानै जायोब्ला बिदिनो गावनि थाखाय देहाया मोजां थारैनोसै जोङो बिदिनो मालाबा समावथ' गाव गावनो जुदि जोङो मोजाङै संनानै जानानै संनो हायोब्लाथाय बिदिनो माखासे बिथिंफोराव जों जौगायो नङाबा नोंथां आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां आंनो।
मा ओ मानि मानि सायाव सोंनो नोंथां। मा होनदों? हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मा होनदोंमोन आं खोनायासै।
नोंथाङा आरो एसे इदिनो माखासे। संनाय खावनायनि सायावनो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा होन्दों नोंथाङां आंनो।
अ। संनाय खावनायनि बेलायावथ' जोङो नाफामाथ' बर'नि फेभरेट जाखाबाय।
औ औ नंगौ।
ना ओ नाफामखौबो जोङो। थास' बिथ्रिजोंबो खेब खेब संनानै जायो ओमफ्राय। गाव गोजा बिदै फुदुंनाबो जायो। सोरबा सोरबा बिदिनो नारजिजोंबो जायो ओमफ्राय। जोगोनारजोंबो साम'खौ जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां जों जों जोंनि गामियाव औ। आरो थास' थास' बेदरजों। अमा बा दाउ लकेलखौ जोङो जानाय नुयो गोथाव संनानै। आरो बेयाव अनला ओंख्रि। बेखौथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय नारजिजोंबो जों अमाखौ जानाय नुयो मोनो। आरो सोरबा सोरबा अमा बेदरबो जायो नारजिजों बेनिफ्राय आरो गोबां गोथाव गोथाव मैगं संना जायोमोन गोदो जेरै जोङो नाखौ नाखौ थालिर बिलाइ गोरलैयाव लानानै जोङो अराव हामनानै जानाय आरो नेेनानै जानायखौ नुनो मोनो मोनोमोन आरो हालदै बिला बिलाइआवबो जोङो ना गोरलै गोरलैखौ माने अरखि खाथियाव दोननानै हांनानै नेनानै जानायखौ नुयोमोन माने जों बै समाव जोङो बांसिन थाव आरो मसला हारिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां दा जोंनि बे बेलायाव माने बांसिन थाव आरो मसला आरिखौ बांसिन बाहायनानै गोथाव गोथाव जानायखौ नुनो मोनो। बेवहायनो खायसे खायसे जोङो नांनायनि बांद्राय जायोब्लाबो जोंनि दे-देहायाव बेमार सोमजिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनिखायनो जों गावनि नांगौ जखानि जानांगौ आरो जानाय आदारखौ।
नंगौ थारैनो नोंगौ।
संनाय खावनायाव बाहायनाय जेरै जोङो सबाय सबाइ ओंख्रिखौथ' जोङो बांसिनानो नाजोंबो जायो साम'जोंबो जायो बांसिन सामस साम'जों जायो होननानै जों बांसिन मिथियो आरो।
नंगौ नोंथां।
दा संनाय खावनायनि बेलायाव जों दाउ-दाउ लकेलजों अनलाबो जायो आरो दाउ लकेलजों जोङो आलु आलुखौथ' फ्राय जाखायो बेनिफ्राय जोङो जारिजों जारिजों आलु होनानै साम'खौबो जों थेब थेब संना जानाय नुनो-नुनो मोनो बेनिफ्राय साम'लादायखौ जों एरख'नानै मैथा बांगालजोंबो फ्राय आरो रोसि थेब थेब संना जानायखौबो जोङो नुनो मोनो मस्ला इसे इसे होनानै बेयाव जों जोंनि बर'नि दोरोङारि नि गेजेरजों जों बे मोनदाङो आरो नोंथां।
अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा ना नोंथां?
औ नोंथां दे।